औ खोनाबाय नोंथां।
अह। ओमबा जोंहा ओ बदफोरनि गेलेद सायाव लायरायनि इसे नङा ओमबा।
औ जागोन जागोन नोंथां बर'फोरनि। खेलाफोरनि गेलेनायफोरनि सायाव सावरायगोन दे। नोमब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो नोंथां जोंनि गेलेनायनि सोमोन्दै।
औ दे दे नोंथां दे। ओरैनो गामि ओनसोलनिखौथ' मिथिगांगौ नङा होनबा नोंथां।
औ मिथिगौ मिथिगौ मिथिगौ।
जोंहा ओरैनो नर्मेल खेलाफोरखौ गेलेयो फुटबल गेलेयो नङा होमबा। जोङो जोलुर गेलेनाय होनो।
औ बरबआव औ।
ओ‌ क्रिकेट।
औ औ औ औ।
बेफोर माने बांसिन सोलिफुबाय थानाय आरो आरो बेनि अनगायै दङ जेनेब। जों। गोदो माने बांसिन गेलेबोनाय एबा जाहैबाय ओ खाबादि गेलेनाय।
औ औ।
नाय खमलायनाय।
औ।
औ खै गेलेनाय मार्ब-मार्बल । ओ फैसा गेलेनाय नङा ओमबा बुहुद। खेला दं आरोना दङ ओमफ्राय दा। जोंहा। दाथ' नोंथाङाबो इसे खोनाबाय जानो हागौ जेनेबा खमलायनायखो जोंहा बर'नि मोनसे मेन। माबा गेलेनाय लादों।
औ औ।
खमलायनाया बहुत जायगायाव ओ बहुत ओ इन्टारनेसनेल जेनेबा। जोंनि हादोरनि बाहेरा हादोरावबो बहुद एमटिटिब।
जायगा आवग्रिनो हादों औ।
आवग्रिनो हादों गोजान गोजानाव देखायहैैनो थाखाय।
औ।
बहुत गोग्गाथावब जाना फैदों माने बुहुत बायहेरानि मानसिफ्रा नुबाय जोंनिखौ जेनेबा। माबादि खमलायद-बा। औ जों बायदिसिना ओ बर'नि फेस्टिभेलफोर जायो नङा होमबा। जेनेबा जायो। फोरावबो जों बे फनाय बादायलायनायखौ होनायखौ नुनो मोनो। आमफाय दा दंङ बहुतनो बे बे गेलेनायाथ' आवगायनिफ्रायनो दंखायोमोन।
औ
ओमफफ्राय दा बांसिन जोंनि लाइमोनफोरा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनो। मानोना बे-बेनि बेखौ गेलेनानै बेखौ सोलोंनानै जायनाखि थांनानै थानायनिबो राहा लामा दिहुनना लानो हायो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
औ दा बेखौ माने मोनसे गुदि गेलेनाय बाददि लाबाय आरो। जोंना बर'नि सेंग्रा सिख्लाफ्रा लाइमोनफोरा बे बहुद मोजां खोथा माने जोंहा मोनसे जायगा मोनदों गेलेनायनि नङा होमबा नेसेनेल लेभेलावबो बेखौ दिन्थिफुंनो हादों। दा जोंहा माखासे गेलेनाय दंबावो बेफोरखौबो लांफानो हायोबा मोजां। औ दा बे जोंनाथ' जोलुर गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय बेफोरोथ' नर्मेल खोथा। दा जाहैबाय नङा होमबा बिदिखौथ' जों नाथाय माखासे बर'नि गेलेनाया थांनानै थानो थाखाय नङा होमबा बयबो गेलेनानै गेलेबाय थाबासो थांनानै थालांगोन नङा होमबा
नंगौ नंगौ
औ
नंगौ नोंथां
मिथिबा फोरमायहरदो दे
सिनायखिनिखौ होननोसै नोंथां बर'नि खेला होनबा थ' नोंथाङानो एसे आगोलाव बुंलांजोबखाबाय बेफोर गासैबो सैथो नोंगौ जोंनि आंगो बर'नि खेला आरो बेफोर खौ गेलेनानै जोंनि बर'आ सिनायथि मोनदों आरो जोंबो गेलेबोदों आरो दासिमबो गेलेयो जोङो गेलेनो बिराद मोजां मोनो जेरेखम जोङो गेलेयो माबा जोलुर जोलुरखौ जोङो बर'फोरा हौवा बर' हौवाफोरा बांसिन गेलेनाय जायो। थ' हिनजाव हौवानि खोथा गैया खिन्थु हौवाफोरा बांसिन गेलेनाय जायो जोलुरखौ दा जोंनियाव सोलिबाय थानाय जोंनि रायजोआवहाय सोलिबाय थानाय खेलाया जादों जोलुर जोलुरखौ जोङो गेलेयो जोङो जोलुर गेलेनानैबो गोबां जोङो बर' सुबुंफोरा बर' लाइमोनफोरा गावाबागाव जिउआव गसंथानो हाबोदों नंगौना नोंथां जेरेखम बेजोंनो साख्रि मोन दों बेजोंनो सोरबा सोरबा न'खर संसार सालायनो हादों गोबां जोंखौ मदद खालामदों बे फोर गेलेनाया आरो हिनजावफोरनि थाखाय बो दङ जोंना ओरै काबादि काबादि बेथ' खेलाया हिनजाव हौवा जेबो माबा गैया खिन्थु होमबाबो गेलेनाय हिसाबै बांसिन गेलेयो होमबा जों हौवाफोरा जोलुरखौ बांसिन गेलेयो आरो हिनजावफोरा मा काबादिखौ बांसिन गेलेयो दा बेफोरनि गेजेरावबो जोंनि बर' नखरा काबादि गेलेनानै बयजोंबो सिनायथि मोननो हादों बा जोंखौहाय राफोद गेलेगिरि बा राफोद हारिनि मानसि होननानै बयबो मोजां मोनदों बाखानायदों बेफोरनि थाखाय बिराद गोजोननाय फैयो आरोखि जोंनि माबायावहाय बिदिखौ खोनायोब्ला जोंनि गोसोआव नोंथां दा बेफोरखौ थ' नोंथाङानो होनलांखाबाय आरो होनब्लाबो आङो फंनैसो होनसै नोंथां खेला जोंनि बर'नि खेलानि सोमोन्दै जोङो थालिर बिफां गाखोयोना थालिर बिफां गाखोनायाबो जादों जोंनि बर'नि मोनसे एंगारनो हायै खेला बेखौ दासो खमायलांबाय गोदोनि समावहाय जोङो आबै आबौमोननि दिनावहाय गोबां गेलेयोमोन जेब्ला बैसागु फ फ फैयो बोसोर गोदान फैयो अब्ला फोरखौ जोंनि गामि गामियाव मोनसे माबा ओ खुंनाय बैसागु रंजानाय फोरबो खुंनाय समावहाय बेखौ जोङो गामियै ज'नो गे थानानै गल सारिगिदिं थानानै गेजेराव थालिर बिफां मोन से दोननानै गोजौआवहाय जोङो माबा मोनसे बुस्थु दोनगोन बाव दावखौ दोनगोन बा जोङो फै साफोर रांफोर दोनगोन बेफोरखौ जोङो मोननो हा स्थायनानै माने गावबाागाव थांखियाव सहैनो थाखाय जोङो बेफोरखौ जोङो नाजाना नाजानो थाखाय जोङो बेफोरखौ मोनसे बादायलायनाय होनाय जायोमोन आरोखि नोंथाङाबो मिथिखागोन नोंथाङाबो बर' जानानै गेलेबोनो मोनदों बेफोर खौ नोंथाङाबो मिथिखागौ औ दा बेफोरखौ नारा नाथा जोङो जुजिनायजों जुजिनानै जोङो बेफोरखौ मोननो हास्थायनानै जोङो बादायलायो आरोखि नोंथां बे बादायनायाव जायनो देर हागोन बेनो बे गोजौआव दोननाय खौ मोनगोन बेबायदि मोनसे बादायनाय होयो जोंनि बर'नि गेजेराव नोंथां आरो मिथिखागौ बेथ' बेबो मोनसे खेला आरो दंबावो जोंना खमलायनाय खमलायनाय खेला होनो ब्लाबो जों मिथिखायो जोङो बर'नि गामसा गाननानै जोङो
औ
बिदिनो गस्ला गाननानै जोङो सेन्देल दोननानै जोङो मोदोम गोजा जोङो बेखौहाय जोङो गेलेयो जुरि थाथ' बो बिदि होनना नाय मोन से जोंनि माबायावहाय नियम दङ बे जाबाय जोंनि बर'नि नियम बेफोरखौहाय जोङो बाहाय नानै गेलेयो औ दे बुं नोंथां दे
खमलायनाय बादायलायनायावबो माखासे नियम निथि बानायनानै लानाय जाबाय आरो नङा होमबा
थि बानायना लानाय जाबाय नोंथां औ
दा बेखौ मानिनानै सलिलायनांगौ आरो
औ बुंनो थाङोब्ला बेफो
मोनफ्रोमबो गेलेनायाव थाखायो
औ मोनफ्रोमबो गेलेनायाव नियम थाखायो नोंथां नोंगौ नों बुंनाया सैथो बेफोरखौ दानि माबायावहाय गेलेयाब्लाबो बेफोरखौ जोङो बैसागु बा बोसोर गोदानावहाय जोङो बेफोरखौ गासिखौबो जोंनि बर'नि खेलाफोरखौ बोखांजोबनानै जोङो गोसोखां नाय गोसोखाङो आरो जोङो बे खेलाफोरखौ गेलेनाय जायो दस्रा दिनफोराव गेलेयाबाबो ओरैनो बांसिन गेलेनाया जादों जोंना दा जोलुर खेला फुटबल जायखौ होनो बेखौ जों बांसिन गेलेनाय जायो दा गोबाङानो बांसिन बर'फोरनि रायजोआव गेलेयो होमबा फुटबलखौ बांसिन गेलेनाय जायो आरो दा आरो हिनजावफोरनि बेलायाव काबादि दा नै सोलियो जोंनियाव दा नोंथाङाबो फोरमायदो एसे नोंथांमोननि जायगायावहाय माबायदि गेलेयो माबायदि ओ बिदिनो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथां
नोंथाङा खोनानो खोनानो मोनबो खोनाबाय जानो हागौ जेनेबा ओ सोर सोर बर'निफ्राय ओ फुटबलाव नाम जादा जाखो नङा होमबा जेरखम दुरग‌ हलिचरनमोन नङा ओमबा
औ औ
जेरो दा मोजां जायगा लाहैनो हाबाय नङाबा जोलुर गेलेनायाव औ ओमफ्राय दा ओ दुरां काप होननाय मोनसे ओ ओ जोंना ओ खेला जायो नङा बा
औ नंगौ नोंथां नोंगौ मिथिगौ मिथिगौ।
दा जोंनि ओ बावैसो थांनाय माबायाव बोसोरफोरावहाय जोंना क'क्राझारावनो जादोंमोन। बे जोलुर गेलेनायनि बादायलायनाय दा बाहाय जोंहा बड'लेण्ड सि होननाय मोनसे ओ टिमबो दङ न
औ औ मिथिगौ नोंथां।
औ दा बिसोरो बुहुद मोजाङैनो मोजां बादायलांदों नङा होमबा नाम नाम लाखिदों आरो बे मोनसे गिदिर खेलाया माने जोंनि जायगायाव जाफैदों बुहुद मोजां मोनदोंमोन बयबो औ बयबो बुहुद जोंना जायगानि मानसिफ्रा नायनो मोनदोंमोन।
औ औ औ
जाफैनायखाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
नायनो मोन्दों सोलोंनो मोन्दों जेनेबा सोर सोर माबादि गेलेयो। बबे कलकाता बबे चेन्नाइ टिमा माबादि गेलेयो जोलुर गेलेनायाव जों नुनो मोनो नुनानै जोंहा सोलों लादों नङा होमबा जोंनि बर'फोरा जेनेबा मारै मारै गेलेबा मारै मारै ओ सोलो बाहायोबा मारै मारै देरहायो नङा होमबा दा बेफोरो मोनसे मोजां माबा आरो मोजां दावगानायनि मोन
मोजां दावगानायनि ला मायाव मोजां खाबु जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने सिनायथिबो मोनदों जोंनि बर' हारिया माबायदि माबादि मा थाखोनि बिराद मोजां मोनदों आंबो
औ दा बेबादि बादिनो माखासे खेलाफोराबो गेलेनायफोराबो जुदि माबायाव फैयोबा जेनेबा जोंहा सोलिबाय थानायानो हा मे बेफोर दावगानोानो हागोन आरो बेनायबो दा जोंहा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाथ' जोबनो थांखाया नंबा बहुद दङ
नङा औ औ नंगौ नंगौ।
औ माने बहुद दंखायो माने बुहुद माने बुहुद गेलेनायाव माने बादायलायनायखौ बाहागो लानो हायो आरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोनसेल' नङा जेनेबा जोलुरल' नङा खमलायलायनायल' नङा आलदा बहुद दङ। औ दा बेफोर खेलाफोरखौ लाखिलांनांगौ आरो जोंहा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा औ होनबा जोंहा समा गैला नोंथां नङा होमबा जोंहा ओ आदा आलदा आयदानि सायाव जोंहा उनाव रायलायफिनसै नङा ओमबा‌ आरोबाव
औ जागोन नोंथां जागोन जागोन औ दा नोंथांखौ लोगो मोननानै नोंथांनिफ्राय बेबायादि खोनानानै बिराद मोजां मोनबाय आं नोंथां नोंथांनिसिसिम स
आंबो बिराद मोजां मोनबाय नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां नोंसांनिसिमबो दे होमबा